हेलौ
औ हेल' औ खोनादों।
अब्ला दिनैनि आयदाया जोङो जोंनि माने ओनसोलाव। जोंनि बर' आइजो फोर माबायदि जिउ खुंबोदों। गोदोनिफ्राय लानानै आरो दा जों मा सोलायनाय नुखो बिनि सायाव जों रायज्लायनोसै अब्ला नोंथाङा गोदोनिखौ एसे बुंदों। माने माबायदि नुबोदों माबायदि सोलिबोनाय बर' आइजोफोरा मा मा खालामनानै जिउ खुंबोखो बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन ना?
औ औ हागोन होमबा नोंथाङा खोनासंदो।
औ
जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आनैमोनखौ नुबोगासिनो। जेरैहाय जोंनि आबैमोना गोदो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिनि ओम फिथोबजों खुन्दुं लुानै बेफोरखौ ओमफ्राय जि दायोमोन। जि दानानै। फालांगि खालामनायफोरखौ नुबोदों। आरो। बेबायदिनो। गोबां औवाजोंबो गोबां मुवाफोरखौ बानायनायफोरखौबो नुनो मोनदों।
औ।
औ थिग बेबायदिनो आरो ओ आबैमोना गोबां ओ माने आबौमोना माने गोबां माबाफोरखौ जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै होयोमोन। ओमफ्राय आबैमोन। खौ बेफोरखौ लानानै बाजारफोराव फालांगि खालामहैनायफोरखौ नुनो मोनदों
औ।
औ आरो बेबायदिनो आरो गोबां। मुवा बेसादफोरखौबो ओ बाजार गलाफोराव थांनानै बा फिथा सावथायफोरखौ सावनानै ओ खालामहैनाय बेफोर आरो नोंथाङा एसे दा दानि मुगानि आइजोफोरा माबायदि दावगादों बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन ना। गोदोनिफ्राय माने दानि मा माने बिसोरनि गेजेराव माने दिडिफारेन्स दं बेखौ एसे
औ औ जागोन नोंथां आङो नुबोनाय बादिब्ला। माने बर' आइजो। फोरा गोदोनि समाव बांसिनानो गाव गावनि खामानिखौ मावोमोन जे। जेरै नोंथाङा जेरै मैगं गायनानै मैगं फालांगि खालाम खालामहैनाय दा बे। फोरफोरखौ एसे खम नुनो मोनो आरो नाथाय बै ओ जे बर' आइजोफोरा न'आवनो जि दायोमोन ना। गोदो जेरै इन्दिनि एबा माने गोबां रोखोमनि जि दायोमोन दा बेफोरखौ गोदोनि समाव नुनो मोनदोंमोन बारा फालांगि एबा माने गला होनाय जायामोन। बिदिनि जि दख'ना फाषसा बे। बेफोरखौ लानानै आरो। नाथाय जों दानि। आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनदों जे माने बर' आइजोफोरा ओ दानायखौ एसे खम खालामनाय जाबाय ना थाय ओ बाजार एबा गलाफो राव जोङो फानबाय थानायखौ जों दाबो नुनो मोनदों। आमफ्राय औ बेजों लोगोसे मैगं थाइगंखौ दानि समाव बिदिनो आबादा एसे खम जालांनायखाय ओ नवाव गायनाय जायाब्लाबो माने गुबुन गुबुन नवाव थांनानै बिदिनो ओ खाहैनानै बिदिनो खा हैनानै लायनानै दोननानै आमफ्राय अखानायनायै बा फैगोन समफोराव बिदिनो बिसोरो बाजाराव हाथाय बाजाराव सो गावसिनि गलायाव जिरायहैनायखौ जों नुनो मोनदों। आमफ्राय औ। आमफ्राय बिदिनो मैगङाबो गोबां रोखोमनि थासै दाना माने बिदिनो औ। आमफ्राय बिदिनो नवाव जे मैगं थाइगं मोनो बेनि अनगायैबो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जों मैगं फिसिनाय एबा मै गं ओ मैगं जोङो गायनाय एबा गु बिदिनो जिब जुनारफोर फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो मैखुन मैखुननि आबाद मावनाय एबा मै खुन ओ नि बि दिनो मैखुन बानायनायखौ जों नुनो मोनदों मै खुन बानायनानै बेखौ बाजाराव फानहैनाय। आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि बे एम्फौ लाथा एबा बिदिनो एम्फौ लाथाजोंथ' जोङो जेनेबा खुन्दुंबो बहननाय जाबाय। ओम फ्राय एम्फौ लाथा जों नुयो आरो दानि जुगावबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दानि जुगनि आइजोफोरा ओ आबादाव एसे खमायबायब्लाबो सोलोंथाइ एबा बिदिनो फरायनाया जौगानाय जों लोगोसे बिसोरो दानि जुगाव माने गोबां सरखारि एबा ओ साख्रि बि फोरखौ मावनाय खौ जों नुनो मोनदों औ बेजोंबो बेसे रो जौगागासिनो दङ। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो दा जोङो नुनो मोनो जे जे सहराव ओ गोबां आयजोआनो बिबदिनो ओ मल एबा माने गिदिर गिदिर जोङो द'खानाव एबा गलाफ्राव बिसोरो सेल्स मेन बा सेल्स वमेन बिदि जों जाहैनाय नुनो मोनदों बे औ। गोबां बिदिनो ओ गामिनिफ्राय सहर जालांगासिनो टाउन जालांगासिनो। टाउनिफ्राय सहर जालांगासिनो बेयाव जोङो नुनो मोनदों जे गोबां बिदिनो बिजनेस एबा गला बेफोर माने दखानफ्रा जौगागासिनो दङ आ ओमफ्राय बे दखानफ्राव मावनोनो जोङो नुनो मोनो जे जोंनि ओनसोलनि बर' आयजोफ्राबो बे दखानफ्राव जोङो खामानि मावहैनायखौ नुनो मोनदों। बेजोंबो लोगोसे बेजों लोगोसेयैनो बिसोरो गावसोरनो नांगौबायदि। रांखौ गाव
औ औ औ बिदिनो औ औ बेबायदिनो जेरैहाय ओ गोदो आइजोफोरा ओ जेनेबा फरायनोबो सुबिदा मोनाखै
औ औ।
दानि मुगायाव नुनो मोनदों आइजोफोराबो माने ओ ओम सेंग्रा मानसि बा हौवासा मानसिफोर जों बिसोरबो माने समान समान ओ फरायसालिफोर दावगालाव ओ दावगादों आरो बिसोर बो माने जेरैबायदि आजिखालिनि आइजोफोरा माने दि फेन्सावबो माने गावसोरनो माने साख्रि मावगासिनो बेफ फोरखौबो नुनो मोनदों औ आ ओ जि बाब माने सिगां जेरैबायदि आइजोफोरा एसे लाज लाजिनानै थायोमोन। बेबायदि ओ दायो नोनो मोनला। ओ माने बिसोरबो माने गावनि सिनायथिखौ गाव आयजो होननानै सिनायथि होनो थाखाय गावसोरबो माने ओंखारनानै थांदों। आरो गोबां रोंगोथिबो मोनदों। बेफोरखौ दायो। नुनो मोनगासिनो नङा होनबा।
नंगौ नंगौ नोंथां औ। दा बिब्दिनो रोंगौथिजों लोगोसे बेसे बिसोरो माने गोबां ओ साख्रि दा जेरै ओ मास्टार मावनाय जों बेखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय बिब्दिनो जेरै नों बिथाङा होन्दोंमोन डिफेन्स आरो बेजों लोगोसे माने बिगियाननि ओ बैफोर माबाफ्रावबो रिसार्चावबो जों माने नुनो मोनदों जे माने गोबां ओ बर' आइजोफोरनि गेजेरावबो संजिरगिरि ओंखारगासिनो दङ। दानि मुगायाव। औ माने थुनलाइजों लोगोसे बिसोरो आरो हारिमुआवबो ओ औ। औ औ नोंथां।
थिग बेबायदिनो आरो गोबां बेफोरबायदि खामानिफोर दं बेफोर गासैयावबो माने बि-बि आइजोफोराबो माने गावसोरनि सिनायथिखौ लाखिनो हादों। आरो दावगाबोदों बेफोरखो जों नुगासिनो। आरो बेफोर जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा।
औ।
औ आरो बेबायदिनो जाहाथे इयुनावबो ओ बिबायदिनो जौगालांनो हाथों आइजोफोरा।
औ औ। नोंथाङा बुंनाय बादिनो‌ माने दानि मुगायाव बा दानि जुगाव जोङो माने हौवासा बा हिनजावसा बिसोर मोननै नि गेजेराव फारागथिखौ जों नुनो मोनला। माने जे खामानिखौ हौवासा मावनो हायो बेख खौनो आइजोफ्राबो मावनो हायो। औ बिब्दिनो माने बिजनेसावबो जोङो आइजोफोरखौ खारनाय नुनो मोनदों राजखान्थियावबो आइजो बो खौ ओंखारनाय नुनो मोन्दों, बिदिनो गोबां माने ओ गोबां माने एरियायाव जों बेफोरखौ ओ आइजोफोरखौबो बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ औ। नुनो मोनदों। आज ओ दिनैनि मुगायाव ओ आइजोफोरा ओ आइजोफोर ओ आइजोफोरखौ ओ जेनेबा गोबां जायगायावनो गोबां गोबां जायगायावनो दावगालांनायखौ नोनो मोनदों। ओ बिथांमोना‌ दिनैनि मुगायाव जेनेबा ओ अख्रां सायावबो माने ओ जेनेबा अ अ एर'प्लेन फोरावबो बा बेनि बेबायदिनो जेनेबा ट्रेन गारिफोरखौबो बेनि फोरनि सायावबो बा गोबां साइन्टिफिकेलि गोबां खामानिफोरावबो बिसोरखौ माने हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों। आरो ओ देहा फाहामसालिफोरावबो बिथांमोनखौ ओ डक्टर हिसाबै खामानि मावबोनायखौ आरो
औ।
सुबुंफोरखौ माने हेफाजाब माने गोबां खामानियावनो हेफाजाब होफैनायखौ नुनो मोनदों। नङा होनबा?
नोंगौ नोंथां औ। बिब्दिनो जोंनि माने बै साननाया जे माने आइजो बर' आइजोफोरा जेनेबा न'नि खामानियावल' जोङो ओ माने बे गोलैसोनानै थानाय जाला। दानि मुगायाव माने बिसोरोबो माने सोंलों थाइ मोननानै गावसोरनि सिनायथिखौ गावबागाव लानो रोंबाय आरो जेनेबा बै मैगं थाइगं गायनाय आरो जेनेबा न'नि खामानियाथ' जेनेबा बयनिबो ओ बेयो माने खामानिखा नङा होमबा बे जेनेबा आइजोआनो जा ओ हौवासायानो जा सेंग्रायानो जा बयबो माने न'नि खामानि खौबो मावनांगौ आरो बाहेरानि खामानि बा गुबुन दसे जायगायाव थांनानै बे खामानिखौबो मावफुंनांगौ। माने जे जों जोंनि माने हारि एबा माने जोंनि रायजोआ जौगा खांगोन बे खामानिखौ माने ओ नायबिजिरनानै मोजाङै मावनाया बयनिबो थाखाय बे समानैनो माने बे ओ मावनांगौ हाबा आरो जेराव माने जोंनि बर' आइजो फोराबो गावसो नि मावनांगौ हाबाखौ गावसोर मावनो हागासिनो दङ दानि मुगायाव।
औ नंगौ दे ओम दा जोंनि रायलाय दा एखिनियाव दोनथ'नोसै नामा टाइमाबो जाबाय
औ औ औ जागोन दे नोंथां औ दे।